नोंथाङा आंनि रावखौ खोनाबाय आरो
खोनादों नोंथाङा आं नोंनि रावखौ नोंथाङाबो आंनि रावखौ खोनादों नोंथां?
औ थ' नोंथांजों आङो बैसागुनि सोमोन्दै एसे खोथा रायज्लायनो गोसो जादों आरो नोंथाङा एसे सम होनानै रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागौ जोंनि बे बैसागुआ जोंनि बे बर'नि फोरबो बेखौ रायज्लायनो आं जो रायज्लायनानै आं जोबोद मोजां मोनगोन नोंथां
औ स' आङो नोंथांखौ सोंनोसै बुं नोंथांमोनहा माबायदि बैसागु ओ खौ मानायो?
औ औ नोंथां जोङो जोंनि बे बैसागुखौ जोंनि ओ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानानै जोंनि जायगायाव बोरै फा लियो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय हमबा नोंथां जों बैसागुखौ औ मोनथाम बिथिङाव मोनथाम आय मोनथाम बाहाग खालामनाय जायो जेरै गु गुबै बैसागु मागो बैसागु आरो काति बैसागु जों आं गिबियाव बुंनो थांगोन जोंनि बे गुबै बैसागु गुबै बैसा खौ जों बैसागु खौ जोङो बैसागु दाननि सेथि दान ओ बैसागु दानाव फालिनाय जायो आरो बैसागु द बैसागु बोथोर मोनैनि सिगाङाव सैथो दाननि जोबथा सा दिननिफ्राय बे बैसागुखौ गुबैयै फालिनाय जायो बे बैसागु दाननि जोंनि बे सैथो दाननि जोबथा। आथा दिनाव जोङो मोसौ थुखैनाय दोङो बेखौ जों मोसौ बैसागु बुंनाय जायो थां बे मोसौ बैसागु मोसौखौ थुखैनानै मोसौनि मुङै फुजा होयो मोसौनि मुङै मोसौनि थाग्रा गलियाव साथि आलारि बाथि लगायो बिदिनो सों बैसागुवआ थाङो बेनि उनाव फैयो जोंनि बे गुबै मानसि बैसागु बे बैसागुआव जोङो बैसागुनि सेथि खालाम फालिनाय जायो न नोंथां बे बैसागुनि सेथि सेथि दा सेथि दिनाव जोङो न' गाससिबो न' न' बा बाथौ थानसालियाव आलारि बाथि सावनानै फुजा भग आफा बोराइ बाथौनि मुङै फुजा होनानै गय बाथै बावनानै खुलुमनाय जायो लोगोसेनो जोंनि गिदिरखौ मान होनाय गिदिरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बेबायदि बिदिनो बे दिनखौ बैसागुनि सेथि दानखौ फालिनाय जायो आरो बे सेथि बैसागुआव जोङो बे जो सेजौ सेजौ दाइन ओ ओ रोखोमनि मैगं थाइगं खांनानै बेखौ एवनानै जानाय जायो आर ना जायखौ जों गोखा गोखै बुंनाय जायो नोंथां आरो बेनि उनाव जोङो नैथि दाननि नैथि बैसागुनि नैथि बैसागु गौनि नैथि दिननिफ्राय गासैबोेंग्रा सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ग गथ' गथाय गासैबो ज' जानानै न'खर न'खर मोसानो थांनाय जायो जेराव सोरबा नोंनो रां हरो माइरं हरो अननानै दान हरो दानखेनदा हरो आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो बैसागुआ जोंना स्नि दिनसिम सोलियो बेनि उनाव बे मैस मोसानानै मोननाय रां माइरं बायदिसिना फसिनाजों जोंङो मोनसे एसे फिसा ओरैनो ज' जानानै दा बेदर जायो आरो ना नोंथां बिदिनो गुबै बेस बैसागु थाङो आरो बेनि उनाव फैयो जोंना मागो बैसागु मागो बैसागुबो बिदिनो जोंनि फलावबो सावो फिथा बानायो। गोरान गोरान ओंखारनाय माइरंजों फिथा बानायो बिदिनो गोबां बानायनानै खाना न जौ बेदर बिदिनो जालाय लायनाय जायो आरो नोंथांमोन मागो बैसागु आरो बेनि उनाव फैयो बैसागु बैसागुआव जोङो फोथाराव माइ फोथाराव थांनानै साथि लगाय आलारि बाथि लगायहैनाय जायो आरो ना माइ फोथाराव जाहाथे जोंनि माइआ मोजाङै थायो एम्फौ जो जिब जुनारनिफ्राय रैखा जानानै बोथोरा मोजां जायो जे जोंनि फनो गोनां आबाद जों सा फैयो जोंनि थाखाय मोजाङै फैयो बेबायदिनो खुंनाय जायो नोंथां नोंथाङाबो नोंथांमोना जेरैबायदि बैसागुखौ फालियो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नों
औ माने बयबो जिल्लायाव बैसागु मागिनाया बयहाबो आलदा आलदा आलदा नियम जायो औ थ'
जोंनि जोंनि जोंनि लागोथिंजाय माने बैसागुखौ बांद्राय बेबायदि गामिनि बायदि न' न' थांनाय बेबायदि बानायनाय जाया आरो। जोंना ब- बैसागु माने जानुवारिनि बैसागु दमासि होनो ना?
औ औ औ
दमासि होनोदां बेखौ थ' बेयाव जोङो फिथा सावो आरो। बे फिथा सावनाय बे। बेफोरबायदिल' आरो माने बांद्राय जोङो न' न' दमासि होनना आरो माने माग बिहुआनो होनो थ' बेखौ माने बांद्राय जोङो बाहेराव थांनानै बेरायनाय जाया आरो जों खालि। गाव गावनि न'आव फिथा बानायनानै सावनानै जाबाय आरो बेफोरबायदिल' आरो। ओ-सोरबा सोरबा फैनो गोसो जादों आलासि जानो गोसो दङ बे बेफोरबायदिल' आरो। ओमफ्राय जाबाय बोसोर गोदाननि बोसोर गोदान दङ ना बर'फोरनि। बेनि बैसागु आरो थ' बेयाव जोङो। बांद्राय जेबो खालामा आरो जोङो बाथौ फुजा होयो गोखा गो जायो होनबा बेफोरबायदि।
बाथौ फुजा होननो गोखा गोखै जायो जोङो हाजो गाखोहैयो जोंनिथिंजाय हाजो गाखो। होनायनि मोनसे ओ-ओ-बाखुंग्रि हाजो दङ। थ' बेयाव जोङो थाङो आरो बोसोरै जोंना। गाखोनाय मोनसे माबा जाबाय आरो नियमथ' होननो हाया रिसुयेल होननो हागौ जोङो। आव थ' बेफोरबायदि। ओ-मोनसे खालामनाय जाबाय जोङो बाखंग्रि हाजोआव बेरायहैयो आरो गा खोहैयो जोङो फुजा हैयो आरो। जोङो एसे गामिफोराव माने गुबुन गुबुन गामियावथ' ओंखारला जों जों गाव-गाव नि गामियावल' ओंखारनानै ज' जानाय जाबाय आरो बेल' जायो आरो माने जो
जोंनि माबाथिंजाय बांद्राय जोङो माने बायह्रायाव ओंखार नानै फसाया आरो थ' जों गावबा गावनियावनो बानायनाय जायो आरो जों सहोराव माने जोंना सेहार जाबायना न'आ थ' बेयाव जों माने बांद्राय ओंखारनाय जाया आरो बयबो गाव गावनियावनो ओ- बिहु ओ- जा
गोदान गोदान गोदान नेमखान्थि हिसाबै फालियो।
जों गावबा गावनियावल' फालिनाय जायो आरो।
औ औ
नोंथांमोननि जयै ओंखारनाय मानायखौथ' खोनानानै आङो। बिराद मोजां मोनदों आरो माने ज' ज'यैनो ज' अनलायलायनायखौ।
औ नोंथां
बिथाङाबो माने बैसागु बेफोरबायदि बोथोराव ओंखारफेरबाय नामा लोगोफोर?
आङो जेबोला जेबोला। न'आव थायोमोन होनबा होनबा होनबा समाव एसे एनै ओंखारोमोन। ना थाय दा फरायनायनि थाखाय गोजानाव थाफैनाय जायो ना नोंथां। स' गोजाननिफ्राय न'आव थांनानै एसेबां। दिननि थाखाय थानो मोननाय जाया थ' नोंथां दानिया ओंखारनाय जाबा ओंखारनाया एसेबां जाला नाथाय जोंनि आइ आफामोना ओंखारो आरोना नोंथां।
औ नोंथाङाथ' ओंखारफेरबाय जानो? हागौना थ' बिदि थ'बिनि बारि याव एसे खोन्थादो
आङो थाखो गु ना जियावमोन नोंथां होनबाना खेबसे ओंखारदोंमोन मोसानाय लोगोफोरजों जयै बेहाय जों सेंग्राफोर आरो सिख्लाफोरल' ओंखारदोंमोन आरो नोंथां गोबां इन्जय खालामदों जोङो मोसादों रं जादों खाम सिफुं लानानै ओ जयै जयै गुब मोसादों गोबां बिदिनो गोबां रंजाबोदों आरोन ओंखाय दा थांनो मोनाखै रंजानो मोनाखै जोबोद दुखु मोननो आरो नोंथां औ
थ' नोंथाङा बैसागुनि आलाबा आरो दस्राफोर फोरखौ माने मारै मानायो ओमफ्राय अबे बेफोरखौ माने मोजां मोनो आरो
ओ बैसागु बैसागुनि अनगायै ना मा होनदों नोंथां
औ नंगौ बैसागुनिमोन बैसागुनि अन ओमफ्रायो आरो दस्रा मा मा फेस्टिभेलखौ नोंथाङा माने मोजां मोनो ओमफ्राय मारै मारैनो फसायो आरो बेफोरखौ आङो नोंथांखौ एसे फोरमायजानो लुगैदों
औ नोंथां बैसागुनि अनगायैथ जोंन जोंनि बे बाथौनि मुङै मोनसे फुजा जोंनि बाथौनि धोरोमनि मोनसे गुबै फुजा बे फोरबो बेनो जाहैबाय बाथौ फुजा फोरबो बेखौथ' मिथि फिसाखौ जांगौ नोंथावा बेखौ जोङो बै मागो दाननि नैथि मंगलबार फालिनाय जायो बे बाथौ फुजाखौ बो ओ बोसोराव खेबसेल' फालिनाय जायो आरोना नोंथां बे बाथौ फुजायाव जोङो बाथौनि मुङै ओ बो गय जरा फाथै जरा धुप धुना ओ बुद मुग फिथाइ सामथाइ लानानै जोङो बाथौनो फुजा होनाय जायो जेराव जों गेदेरखौ मान बावनाय उन्दैखौ मोननाय बिदिनो गोबां रोखोम जेरै जोंनि बाथौ आरज गाबनाय खेराइ मोसानाय सानाय बेफोर गासैबो फोरबोआ जायो आरोना जोंनि जायगायाव नोंथां
औ औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि जाहोयोना जाया खोन्थानो हागोन नामा मोनसे नोंथां
ओ जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव जायोना जाया बेखौथ' आङो माने एसे बांद्राय माबा नलेज गैया आरो माने आङो जोंनि आसि ओनसोलावनो ओंखारनाय जाया आरो माने आङो फरायनायनि फरायनाया मोनसे एसे गिदिर मोनसे खारन दङ आरो आरो न'आव थाबाय थानाय जायो आङो थ' माने आङो बे
खौ गोबां हेंथा होबाय होमबा फरायनाय बिथिं फरायनायानो
औ माने बेफोरनि थाखायनो आङो माने गुबुन जिनिसखौ ओ माने दाबो आङो इन्जय माने खालामफेरनोनो मोनाखै नुफेराखैनो आरो माने मेरला जिनिसखौ आरो थ' जोंनि ओनसोलाव बेसेथ' बांद्राय जेबो बेफोरनि फुजा खेराइ जेबो माने मानिनाय जाया आरो बे बेबो मोनसे खोथा आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोर जिनिसखौनो बानायनाय जाया
औ होमबा नोंथांखौ उनाव इयुनाव रंजानो मोनगोनखौ आसा थाबाय औ जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औव नंगौ दे नोंथां औ।
उम